हेल' नोंथां औ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
औ दासान्दि ओरैनो दंथ'यो नोंथां
औ नोंथांनि खौरांफोरा माबायदि
आंनि खौराङा दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो दे नोंथां नोंथां थांनालाय माबोरै दं
औ आंनाबोथ' बिदिनोसै दासान्दि मोजाङैनो दोनथ'यो आ नों नोंथांनिाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनियाव मोनसे फिसा मोनसे सोंथि सोंनो थाखायसो ओ फन हरनाय जादोंमोन ओ नोंथांनि ओनसोल एबा ओ गामि खाथि खालायाव दावबायनाया माबायदि गोहोम गोग्लैयो एबा नोंथांनि ओ जिउआवबो दावबायनाय दावबायनायनि फारसे माबादि ओ मोनसे सांग्रांथि दं बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ दावबायनायाथ' जों गासैबो दावबायनानै मोजां मोनो नङा होनबा
औ नंगौ
ओ जोङो दावबायनायखौ जों जों बयनिबो थाखाय गोनांथार होननानैबो बुंजायो
औ
जों दावबायनोबो नांगौ मानो होनोब्ला जोङो न' सिङावनो थाबाय थानाया बारा बांद्राय मोजां नङा ओ जों बाहेरनि बारहावाफोरखौबो जानो नांगौ गौ आरो जों गोजान गोजान जायगाफोराव थाङोब्ला दावबायनो थाङोब्ला जों ओ गोबां बाथ्राफोरबो जों मिथि थिनो मोनो आरो मुलुगनि जों ओ मिथिंगायारि
औ
जोङो ओ मिथिनो मोनो जोङो दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो ओ दावबायनाया बयनियाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो ओ सोरबाया ओ गुबुन मोजां ओ ओ जेरै ओ दैमा दैसा जिं थानाय बिदि हाजो जो हाला आरिफोराव दावबायनानै मोजां मोनो आरो सोरबाया गोजान गोजान ओ हादर दरफोर आरि फोराव
औ
दावबायनानै मोजां मोनो बिदिनो बयनिबो औ दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखोम नाय जायो ओ जों गासैबो थ' दावबायनानै मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो
औ
बिदिनो जोङो ओ दावबायनो नांगौ थेवब्लाबो जोङो एसेबां माने दावबायनायखौ ओ बांद्राय खालामनो नाङा ओ सोरबाया ओ नांगौनि बारा दावबायनाय जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो सम सम ओ दावबायनांगौ ओ माने गावनि बेसेन गोसा समखौ जोङो ओ मोजाङै जोङो सामलायलांनांगौ ओ खालि दावबायनाय जोंल' नङा बिदिनो जोङो
औ
गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायनो थाङोब्ला जों
औ
गोबां बाथ्रा
औ
गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो
औ
नोंथाङाबो ओ गोजान गोजान बिदि जायगाफोराव दावबाय फेरबायना
औ बिदिथ' गोजान एसेबां औ औ
दावबायफेरबोब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन ना दावबायनायनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां ओ आं दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' एसेबां माने दावबायनो मोनाखै नाथाय दावबायनो थाखाय जोबोर गोसो जायो दावबायनो थाखायबोथ' जोंनो गोबां रां रुफानिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
औ
खमायनाया जोबोर गोनांथि होननानै आं साननानै लायो ओ मानो होननानै बुङोब्ला गोबां मिथिंगानि समायना समायना नुथायफोरा जोंनि गोसोखौ बोहोयो एबा गावबाव जोंनि गोसो गोसोखौहाय ओ मोनसे गोबां दावबायनाया देहाजों बो देहानिबो जोबोर मदद खालामो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला नोङो न' सिङाव जिरायनानै थाबाय थायोब्ला गावनि गोसोखौ बोरैबा एसेबो गोजोननाय मोनाबो जानो हायो हायो नाथाय नों बहाबाफोर दावबायनो थाङोब्ला ओम गावबा गावनि गोसोखौ एसे स्रां मोननायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो होनबानिया देहानि थाखायबो जोबोर मोजां दाबायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनानै मोनो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला गुबुन हादोरा माबाददियै जौगाखांदों एबा गुबुना माबायदियै सोलोंथाइयानो जा जि गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवाफोरनिफ्राय जेरैबायदि गावखौ ओ गोजौ थाखोआव लाखिनो हादों बेफोरखौ मोनथिनानै मोननाय जायो जों दा बेफोरबादिनो दावबायनाया मानसिनि ओ जिउआव जोबोर गोनांथार मोनसे ओ बाहागो
औ
गोबां मानसियानो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव गिदिंनो बा दावबायनो गोसो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला गुबुन हादोर आरो गोबां उम मानसियानो ओ मिथिंगायारि समायना नुथायाव दावबायनो थाखाय जोबोर मोजां मोनो बेफोरबायदिनो गासैनिबो गोसोनि साननाया समान जाया खायफाया गुबुन हादोराव खायफाया आ मिथिंगानि नुथाइखौ नायनानै मोजां मोनो
औ
बेफोरबादिनो जों दावबायनायखौ नुनो मोनो दावबायनाया मोनसे सोलोंथाइजोंबो ओ लोब्बा लाखिनो हायो बेनिखायनो दावबायनायखौ जों स्कुल बा कलेजफोरावबो दावबायनो लांनायखौ नुनो मोनो
औ
बेफोरबायदिनो दावबायनाया ओ दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं होननानै सानो जों गोबां मानसियानो ना नाथाय दावबायनायखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाब्ला बे दावबायनाया गाज्रि खामानिथिं ओ आगान होलांनायखौ जों नुनो मोनो गोबां आथिखालनि गथ'फोरखौ जों नुनो मोनो जे दावबायनाय दावबायनायावनो गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौहाय ओ नागार ओ गावबा गावनो मोजां समखौहाय गाज्रि लामाथि लांनायखौहाय जेरैबाय दि होननानै बुङोब्ला मोजां ओ फरायनाय टाइम बा ओ सोलोंथाइ लानाय समावहाय दावबायनायाव गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनायखौ जों नुनो मोनदों
औ
नाथाय ओ दावबायनायजों लोगोसे गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौहाय फरायनायनि फारसे एबा सोलोंथाइनि फारसे ओ सम होनो हानां गोन दावबायनाय समाव दावबायनांगोन आरो सोलोंथाइ लानायनि समाव सोलोंथाइ लायोब्ला जों दावगालांनो हायो
औ
बायदिनो जों दावबायनायखौ नुनो मोनो नोंथांनि ओनसोलावबो ओ सोलोंथाइ लाफुनाय गथ'फोरा माबादियै दावबायनायाव गोसो होयो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो ओ सोलोंथाइ लाफुनाय गथ'फोरा ओ गोबां ओ बेफोरबायदि ओ जानला मोनला समाव ओ दावबायलाबायनायखौ जों नुनो मोन नो ओ गावसोरनि ओ समाव गावसो
औ
ओ फरायफु फुनाय था फरायफुबाय थानाय सम समाव अ दावबायलासि बिदिनो दा फरायफुबाय थानाय समाव ओ दावबायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनो जोङो ओ फरायसालि एबा फरायसालिमा ओ फोराव थांनायखौ बन्द' खालामनानै गावसोरनि दाबायनायाव गोसो गुदुं बेफोरखौ जोङो ओ आथिखालनि गथ'फोरखौ जों नुनो मोनो
औ औ
बिदिनो जोङो दावबायनो थाङोब्ला जेरै ओ गारि मथरफोरजों जोङो थाङो ओ बिदि थांनाय आसामफोराव आथिखालनि गथ'फोरा ओ गारिफोरखौ अ जाङै सालाया लाबासिनो औ मोजाङै सारालाबासिनो ओ गोबां ओ गाज्रियै बिसोरो गारिफोरखौ ओ सालायलाङो आरो दावबायनो थाङो जानला मानला समाव बि दिनो बिसोरनि ओ बिसोरनि दो दावबायनाय ओ समा ओ गोबां गाज्रियै गोहोम खोख्लैनाय जोङो आथिखालाव ओ नुनो मोनो
औ
बिदिनो आथिखालाव ओ गोदो जोङो बेफोरखौ इसेबां नुनो मोनामोन अ नाथाय जोङो आथि खालाव बेफोरखौ समजों लोगोसे ओ गोबां जोङो बिदि नुनो मोनबोबाय
औ उम
बेफोरखौ बेफोर दावबायनायनि फारसे ओ जोङो बिसोरनि बिमा बिफा एबा ओ बिमा बिफा बिसोरनि बिमा बिफाफोरखौनो जोङो
औ थ' होमबा नोंथां जोंनियाथ' समाबो जोबनानैयानो थांबाय होनजायो ओ उनाव माब्लाबा फोर मोजां सम मोनोब्ला नोंथांजोंहाय बेबादिनो गोबां मोजां मोजां बाथ्रा सावरायनो थाखाय मिजिं थिबाय नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों नोंथां